हेल'।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
हेलौ।
नोंथां।
हेल'।
औ नों
औ खोनादोंना औ खोनाबाय औ खोनाबाय।
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों औ।
औ आंबो दासो खोनाबाय। हेल' औ। आं मोनसे आयदाखौ लानानै खोनादोंना? हेल'। औ आ आंनि रावा रावखौ खोनाहैदों ना?
औ होमबा माने आं दा औ नोंथांनो दा कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय औ मोनसे आयदाखौ खौ लानानै सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों। अ आयदायानो जाबाय औ बर'फोरनि जिहेथु सानफ्रोमबोनि जिउआव थांना थानायनि जे राहा लालाम मा?
औ औ।
औ बेनि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों आरो ओरैनो बर'फोरनि जिहेतु सनफ्रामबोनि थांनानै थानायाव बिसोरो मा मा हाबा हुखाफोरखौ मावो बा समाजाव थानानै बिसोरो माबोरै? जिउखौ दैदेनो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ औ। जोङो नायोबाथाय जोङो नायोबाथाय माने गोदोनिफ्राय एसे नायहरोबाथाय जोङो बांसिन आबादखौ मावनानैनो माने आबादनि सायावनो जोङो सोनारो जोङो बांसिनानो नोंथाङा खोनादोंना?
खोनादों।
जोङो जों बर' सुबुंफ्रा बांसिन आबादनि सायावनो सोनारनानै जिउ खुङो। से
औ औ आं खोनागासिनो
औ औ औ। जोंनि जोंनि सुबुंफोरा जोंनि सुबुंफोरा माने जों जोङो बांसिन जेरै मा होनो जोंनि भुट फालांगि फालांगि खालामनायफ एसे खमा खम आरो जेरै गोदोथ' ओमफ्राय दा द दा दा नाथाय एसे एसे मा होनो द दावगासिनो दङ जेरै फालांगियावबो जेरै जों जोंनि जोंनि जोंनि मानसिफोरा माने जों जोंनि सुबुं फोर बांसिन माने एसे मिथिंगाजों मिल मिथिंगाजों गोरोबनानै थानाय थानाय मान मोनसे हारि बेनिखायनो जोङो
जोङो बांसिन जेरै आबाद होनोबा जों माइ माइ आबादखौ जोङो बांसिन मावो जोङो माने जोङो ओंखाम जायो ओंखाम जानो थाखाय बेखौनो जोङो थांना थानायनि मोनसे बांसिन माने बेखौनोओ राहा लामा बायदि माने साननानै लायो आरो बेनिखायनो बांसिन सुबुंफोरानो माने आबादखौ मावो बेनि अनगायैबो जोङो मैगं थाइगंफोरखौओ मैं थाइगं फोरबो जेरै गायनानै जेन बे खौ न'खरनि थाखाय जानो जानो थाखायबो गायो बिनि उनाव ओ बेखौ जेब्ला ओ बेखौ फाननानै बेखौ फाननानै जेन ओ एसे रां रांफोर एसे आरजिनो थाखाय बेबो खौ फानहैयो बाजाराव बेनि अनगायैबो जोंनयाव मा थायो न' न'खराव अमा फिसियो दाउ फिसियो बोरमा फियो बेनि उनाव मोसौफोर फिसियो आरो। बेफोरखौ जोङो ओ मोसौखौ जोङो मोसौखौ फिसियो मोसौखौ जोङो मोसौखौबो फानो बिनि अनगायै यैबो जों गाइखेर बेनिफ्राय गाइखेर दिहुननानै फानो जोङो अमाखौबो फियो अमाखौबो फानो बेनि बेजों लोगोसे अमाखौ जोङो फिसा फिसा ओ फिसा ज होनानै बेखौबो जोङो फाननाय जायो आरो बिदिनो जोङो माने ओ ओ जिउखौ माने जोङो बिदिओ खुङो आरो। जोङो बुंनानै थाङोबा जोंनि मानसिफोरा ओ बुहुत माने खम फालांगिखौ खालामनाय मोनो जेरै बिजनेसमेन बिदि बिदिखौ जोङो बहुत खम खम नुनो मोनो नाथाय दानि दानि दिनाव दानि दिनाव जोङो बेखौ फालांगिखौबो जोङो मावनायखौ नुयो आरो। ओ साख्रि ओ साख्रि साख्रिफोरखौबो जोंनियाव बांसिन माने दानाथ' बुहुत मानसियानो जोंनियाव साख्रिखौ होसोयो नाथाय गोदोनि समखौ नायबा जोंनि जोंनि मानसिफोरा बा जोंनि सुबुंफोरा माने साख्रिखौ बारा होसोनायखौ खौ नुनो मोनामोन जे न'आव जा एसे हा दं बेखौनो जेन माने आबाद मावनानै जागोन बिदि मोनसे मोनसे ओ दंमोन आरो नाथाय दानि दिनाव जोङो माने साख्रिखौबो माने होसोयो आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुननि गुबुन हारिनिफोरनि जेन फालांगि खालामनाय बेफोरखौ नुनानै जोंबो जोंनि ओ जोंनि सुबुंफोरा दा एसे ओ फालांगि फालांगि मावनोबो माने सिगांबोगासिनो दङ। ओ जोङो गोदो जोङो नुयोमोन
गुबुन गुबुन रायजोनि सुबुंफोरा जोंनि जोंनि जायगायाव फैनानै ओ मा होनो खानाय खानायफोरखौ सिनो खानायफोरखौ सिनो जेन ओ मा होनो जेखौ जोंओ ओ नाफिदबो होननाय नाफिदबो बुङो जेरै बिस माने गुबुन जायगानिफाय फैनानै जोंनि बेयाव फैनानै बिसोरो जोंनि मानसिफोरखौ मान ख' खर' सिननानैनानै बा खानाय हानानै बिसोरो फैसा आरजिनानै लांओमोन ओ बिदिनो जोंनि सुबुं फोरा बांसिन बिदि ओ मा होनो फालांगि एबा बिजनेसाव बारा माने दावगाबोनाय नङामोन आरो नाथाय आथिखालाव नायोबा जोंनि सुबुंफोरा बहुत दावगाबो बाय जेरै दखानानो जा जेरै जोंनो मा होनो दानिया दखना दखानानो जिखुनु माने ओ मा होनो दखान साहा दखान जिखुनु दखानफोरखौनो नुनो मोनो दखानफोरावखौबो माने बर' बर'फोरा माने बर'फोरखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा आङो ओ नोंथांनिफ्रायबो ओ एसे माने मोनथिनो लुबैगोन। जेन जोंनि माने ओ सानफ्रोमबोनि माने सोलिबोबाय थानाय जिउआव जेन जोङो माबायदियै सोलिबोयो बेखौ आं नोंथांनिबो मोनथिनो लुबैदों।
औ। ओ बेनो जिहेथु नोंथाङा दा बुंलांखाबाय बांसिनै आरोना गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो दासिम बो बर'फोरा गाहायै आबादखौनो मावनानै थांनानै थायो। ओ बुंनो थाङोब्ला जुदि गामि ओनसोलखौ बिदिन्थि हिसाबै लायोब्ला दा ओ दाइनजि दाइनजिबा जौखोन्दोआनो माने आबादनि सायावनो थांनानै थानायखौ जों दासिमबो नुनो मोनो आरो दा नि गेजेराव ओ जुदि दाइनजि बा दाइनजि बा जौखोन्दोआ जुदि आबाद खौ मावनानै थांनानै थायोब्ला नैजिबा नैजिबा आरो बेनि खमबो जानो हागौ आरोना गामि ओनसोलाव माने ओ बेबायदि साख्रि मावनानै बा आबादनि अनगायै गुबुन ओ राहा लामाखौ बोजबनानै नानै थांनानै थानायखौ खौ जों नुनो मोनो बा जिउखौ दैदेननायखौ जों नुनो मोनो। दा बेबायदिनो आबादनि अनगायैबो आरो खायसेया ओ मानोना गामि ओनसोलाव थायो होननानै गासैबो बो सुबुंफोरनियावनो दि आबाद मावनो थाखाय थोजासे हाखौ थागोन बेथ' नङा अखाया।
औ।
बिनियाव बेबायदि आबाद मावनो थाखाय हा हु गैया ओरैनो ओ बिथा गायसनो बा एसे एनै बारिफोराव मैगं थाइगंफोर फोनो बा आबाद मावनानै जानो थाखाय बेबाय दि ओ न'खरफोर थानायखौ नुनो मोनो दा जायफोर ओ न'खराव माने आबाद मावनो थाखाय ओ एसे हाफोर दंसाबो दा बेफोराव माने बांसिनै बिसोरोथ' आबादखौनो मावनानै थांनानै थायो। आरो आबादनि अनगायैबो खायसेया ओ ओरैबायदि नुयो जे आबादखौल' मावनानै थांनानै थायो बेबो नङा बेजों लोगोसेनो माखासे फिसा फिसा खामानिफोरखौबो मावनानै ओ जानायखौ नुनो मोनो जेरै ओ नोंथाङाबो दहाय बुंलांखादों फालांगिनि बाथ्रा औ ‌। दा बेनि अनगायैबो जोंहा जिहेथु आइजोफोरनि बेलायाव बुङोब्ला न'खराव जिब ज जुनार फिसिनानै फाननाय ओ माने जाय जेरै रोंगौथि गोनां आरो ओ जे हाबा हुखाखौ मावो बा मावनो रोङो बैफोरबायदि हाबाफोरखौनो मावनानै थांनानै थायो माने बेबायदि दि समाव ओ आइजोफोराबो माने फावसायनानै बा उन जाना नानै थायाखै आरो बिसोरबो ओ जायफोरा दानो लुनो रोंगौ बिसोरो दानानै लुनानै गानदों जोमदों आरो गावसोर गाननाय जोमनायनि अनगायैबो माब्लाबा रांखावरिनि थाखाय गुबुननो फाननानै दा बैफोरनि फ्राय मोननाय रांजों न'खरखौ सामलायनायाव हौवाफोरजों बा गावसोरनि फिसाय फोरजों ओ समान समानै आगान सुरफादों बा मदद होदों। बेनि अनगायैबो बेबादिनो जिब जुनार फिसिनायनि बाथ्रा जिहेथु बुंदों ओ दाउनो अमानो बांसिनै माने अमाखौ फिसिनानै नानै गोबांथार ओ नखर न'खरनि रांखान्थियारि जेंनायाव सुफुंनायखौ बा हेफाजाब होनायखौ आइजोफोरखौ आथिखालाव गोबां नुनो मोनो आरो। ओ अमा फिसिनाय फाननाय ओ बेनि अनगायैबो ओ गुबुन जिब जुनारफोरखौ फिसिनाय आरो बेनि अनगायैबो आबाद मावनायनि बेलायावबो जे हौवाफोराल' आबाद मावो बे नङा हौवाफोरजों लोगोसे बा फिसायफोरजों लोगोसे बिसोरबो फोथाराव ओंखारनानै ओ न'खराव खौ जिहेथु संनाय खावनाय बा न'ख'रनि जा फिसा फिसौ खामानि बैफोर खामानिफोरखौ मावनायनि अनगायैबो फिसाफोरखौ बा गथ' गथायखौ सामलायनायनि अनगायैबो बिसोरबो माने फोथाराव ओंखारनानै माने हौवाफोरजों हाजासे हानायमानिखौ मावफानाय बैफोरखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो आरो फालांगिनि बि आथिङावबो ओ न'खरफोराव बा जिहेतु न'खरनि खाथि खालायावनो आथिखालाव गोबांथार बेबायदि फाननायनि बा बायस'नायनि बा फानस'नायनि बेबायदि खाबुखौ मोननो हायो मानोना गामि ओनसोलाव आथिखालाव गोबांथार बेबायदि दखानफोर बा गलाफोर होनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बेफोरबायदि गलाफोराव बा दखानफोरावनो माने मैगं थाइगंफोरखौबो न'खराव जिहेथु फैयो बेफोरो जुदि न'आव जानानै आग्लायोब्ला बेफोरखौ फानस'नानैबो माब्लाबा मानिे बैफोरनिफ्राय मोननाय गरसे गरनै रांजोंनो न'खरफोरखौ सामलायो। दा बेबायदिनो गोबांथार खामानिफोर दं जाय खामानिफोरखौ मावनानै माने ओ सरासनस्रायै गामि ओनसोलनि जिहेथु बर' सुबुंफोर बिसोरो गावसोरनि संसारखौ बा गावसोरनि न'खरखौ दैदेनगासिनो दं आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ अब्ला जासिगोन नामा नोंथां?
औ जासिगोन दे नोंथां औ औ।